खोना खोनादोंना नोंथाङा
औ
खोनाबाय औ नोंथां खुलुमबाय नोंथां औ नोंथां खोनादों जेनेबा नोंथां आं फन खालामनायनि जाहोनानो जादों जे जोङो दा जेरैहाय जोंनि बर' बर'फोरनि जानाय जा ओंख्रि बेफोरनि सायाव एसे सावरायनो सानदों आरो नोंथां नोंथाङा सम दोङोबा आंजों एसे सावरायफानो हागोन ना नोंथां
हागोन हागोन।
औ बिदिब्ला जे औ औ नोंथां जेनेबा जोंनि बर' हारिमुनि जेनेबा जानाय जानायजोंबो जोंनि बर' हारिया मोनसे सिनायजाथाव नङा होमबा नोंथां?
औ औ
जेरैहाय जोंनि बर'नि ओंख्रि होनब्ला जेरै अनलाजों अनलाजों दाउ सबायजों दाउ एबा सबायजों साम' बिदिनो नारजि नाफाम औवा मेवाइ बायदिसिना दं आरो जोंनि बर'नि ओंख्रि ओमफ्राय गिबियाव अनला ओंख्रि अनला ओंख्रि ओंख्रिखौ माबायसाहै सङो होनब्ला आङो नोंथांनो एसे फोरमायना होनो आरो नोंथां। जेरैहाय औ औ जोंनो अनला ओंख्रि संनोबा जोंनो अन गुन्दै नांगौ जायो। जोङो गिबियावनो माइरंखौ सोमना सोमना दोननांगौ सोमना दोननानैहाय जोंङो सु सुनानै दै फसरनो थाखाय एसे दसे सम दोननांगौ आरो बेनि उनावहाय जों बे माइरंखौ सौवो आरो गोदो बिदिनो उवाल आरो दिंखि फोराव सौवोमोन नाथाय आथिखालाव मिसिं जेरैहाय ग्रेन्डार बेफोरनिफ्रायबो सौवो आरो जोङो औ सौनानै जोङो बिदिनो जेनेबा साराय गंसे लायो साराय जेनेबा अदाबाव बनजों संबोला एसे थावसिनो आरो नोंथा जेनेबा दाथ' आथिखालाव गेसबो ओंखारबाय गेस फोरावबो सङो संनाया थेवबो अदाबाव बिदिनो बनफोरजों सङोबा थावसिनो आरो ओंख्रिया। बेनिखायनो आङो अदाबाव औ बिदिनो साराय गंसे लानानै बिदिनो अदाबाव जाननानै दै एसे होनानै आरो बिदि दैखौ गोदौ होनानै बिदिनो बेयाव बायदिसिना होद्लानाबो जानो हायो जेरै लाइफोरखौबो होद्लानानै संना जानो हायो। आरो बेयाव औ बेयाव बायदिसिना औवा जेनेबा औवा गाजाफोरखौबो होदलायो। नाथाय आं ओरैनो गोजा संनायखौ बुंनि जेनेबा बे दैखौ फुदुं गोदौ होबाय गोदौ होनोनानै जोङो बै जा अन देना लानाय बेखौ फ्रि फ्रि सारना होयो आरो सारनानै बिदिनो बायदिसिना मस्ला मस्लि होयो आरो गोदो बिदि मस्ला मस्लि बांद्राय बाहायामोन जा बिदिनो मिथिंगाजों मोननाय जा सामब्राम गोजा एबा सामब्राम गुफुर फोरजोंनो सङोमोन आरो होयोमोन। ओमफ्राय आथिखालाव बिदिनो जिरा पाउदार गरम मस्ला बिदि बायदि बायदि ओंखारबाय नालाय बेफोरखौ गावबा गावनि गोसो मथे होयो आरो। आरो होनानै बिदिनो संनानै मोजाङैहाय बिदिनो बेयाव जोङो दाउ बेदरफोर हो लानोबा जबा दाउफोरखौ बिदिनो गोदाना लाना साफा सुफा खालामना लानानै बेयाव होद्लानो हायो आरो बेनि उनावहाय बे मो जों मोजाङैहाय गोदौ होनोनानै बिदिनो ओ जेनेबा मोननैसो समाव जोङो गंगार दोनदिया बिदि धोनदियाबो बिदि होदलानो आरो होदलानानै बिदिनो खांनानै जाजायो आरो नोंथां। आरो जोङो जा अनला ओं ओंख्रि अनला ओंख्रि गैयाबाथ' जोंनि बर' हाबायाबो जाथावा। जाथावा बायदियानो होनजायो नङा होमबा नोंथां? जेनैहाय औ बे अनला ओंख्रिखौ जोङो हाबायाव जेरै हाथा हाथा सुनि होनना बुङो बे हाथा हाथायाव जोङो बाहायनाय जायो आरो जेरैहाय खैना गोदाना गावनो देनानै एबा संनानै गामिनि रायजोफोरनो आरो गावनि ओ हौवा गोदाननो संना जाहैयो ओ जायखौ हाथायाव लानानै औ हाथायाव ओ होनानै बिदिनो संना जायो बेफोराव बाहायो आरो जोंनि अनला ओंख्रिखौ औ नोंथां लो बेयाव जा अनला ओंख्रियाव जा बाहायनाय जा खा रै ओ खारै खारैखौबो ओ जोंनि जे मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जा थालिर बिफां बिनिफ्राय बानायनाय जायो आरो जेरैहाय ओ बिलाइनि अनगा गासिबो बाहागोजों बानायो आरो जेरैहाय बिदि था लि बिफां फांसे दानफायना लाना बिनि मादा जेनेबा बिनि गरायनि बे गराइनि बाहागो बे बेखौ जोङो बिदिनो जावख्लना लाबनानै फोथार मोनसेयाव बिदि फिसा फिसा ओ जिरनानै जोङो फोरानो आरो सान्दुं आव फोराननानै ओ बिनि उनावहाय जों बेखौ ओ फोरानना जेब्ला रानहैयो रानबाथाय जोङो बेखौ सावनाय जायो आरो नोंथां सावनानै बिनि हांगार जा हांगार बेखौ जोङो दै एसे साबस्रिनानै बिजोंनो मोजाङै लगायनानै जोङो बेखौ ओ बिदिनो सरनानै जोङो खारै महरै मोननो हायो आरो नोंथां दा ओ जेनेबा ओ मैथा जेनेबा मैथा ओंख्रै मैथा ओंख्रिखौबो जोङो ना खांख्राइफोरजों जायो आरो जाहाथे जेरै जोङो ना खांख्रायफोरखौ जोङो दैज्लां बोथोरावनो फ्राय मोननाय जायो आरो बांसिनहाय मानो होनब्ला बै दैज्लां बोथोराव औ दै ओ अखा बांखा बिदिनो दै जायो नालाय दै बांसिन जायो नालाय बेनिखायनो दैयाव मोनो जायो आरो जोङो बिदिनो ना हमनो थाखाय जोंनो बायदिसिना जेरै जेखाय खबाय बिदि नांगौ आरो बेफोर जोङो हमना लाबो बोनानै बिदिनो औ ना खांख्रायखौबो ओम बिदिनो हमना लाबना जा मोजाङै हाय फ्राय सायनानै बिदिनो मैथाजों संनाय जायो आरो नोंथां रोजा औवा गाजा एबा औवा औवा औवा गाजा ओंख्रि बेखौबो माबायसा सङो होनब्ला आं एसे फोरमायनि नोंथां जेरैहाय ओ ओ औवा गाजाखौ जेनेबा औवानिबो खिलिना ओंखारनाय जा औवा गोरलै ओ बे फेंखा हरनाय बेखौ जोङो ओ दानफायना लाबो लाबोनानै बिदिनो साफा सुफा खालामनानै फिसा फिसा हानानै एबा गोबा गोबा हानानै बेखौ ओम ओ औ बिदिनो बिनि उनावहाय साराय गंसेहाय बिदिनो लानानै बेयावबो खारै एसे होनानै बे औवा औवा गाजा हानायखौ ओ ऐव फ्रानो आरो मोजाङै एवना लानानै बिदिनो दै होयो बेयाव जोङो अन गुन्दै होलानानैबो संना जानो हायो ओ सोरहाबा बिदिनो दालि होनाबो संना जायो आरो नोंथां मानि गावबा गावनि गोसो आरो बिदिनो आरो औ औ आरो जोङो औवा औवा गाजाखौ जोङो जेनेबा औवानि आसार जेरै औवा मेवाइ बिदि बायदिसिना बानायना दोननानै जानो हायो आरो नोंथां दा औ जे जोंनि आरोबाव बर'नि ओं जेरै सबाइ सबाइ जों साम' बेखौ माबायसाहाय सङो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
ओम सबायजों साम'जों नङा होमबा
औ औ
सबायजों साम'जों संनो थाखायथ' जोंनो मा नांग्रोगोन सबाय नांग्रोगोन बिनि फ्राय साम'खौ नांग्रोगोन ओ जोंनिजोंहाय साम'खौहाय ओ दै बोहैनाय जैमा होननाय दै दं बेवहाय बांसिन खननानै लायो आरो जोंनियावहाय बेनिफ्राय जों साम'खौहाय खननानै लाबोनानै बिदिनो
खिगार होनो थाखाय साम'खौहाय जों मोनसे जेनेबा दोफोरावहाय बा बाल्थिंफोरावहाय साननैसो सोमनानै दोनो जों ओरैहाय
औ औ
आरो जुदि थाब जानो गोसो सोबा जेनेबा सोमगारालासिनो थाबबो जानो हाबाय बेबायदि आरो दा सोमगारनानै जों साम'खौहाय जानो थाखाय ओंख्रि जानो थाखाय जों सिगाङावनो बिनि दाखोनखौहाय गारग्रोनाय जायो
जेनेबा सेफटि पेन्जोंहाय जों बे दाखोनखौहाय गारबाय
ओं जेरै खासि खासि बिजौफोरजोंबो औ
उम गार उम गारखांनायनि उनावहाय आरो बिनि खिथौखौबो दानस'जोबबाय जेनेबा सोबख'नानै जानो मोजां जानाय बायदि जों बिनि खिथौखौबो दानख'बाय दानख'खांनानै जों मोनसे दोफोरावहाय जों बेखौहाय मोजाङै माने फुख'गोन आरोखि फुख'गोन माने आखाइजोंनो फिदिंबाय थागोन आरो साम'खौहाय बिनि ओ सानि जेनाखि मैला मैला खानानै दा माने मा होनो बिदिखौहाय मैला खानानै थानाय बियो एसे गोजों जायो आरोखि साफा जायो।
बदामालिखानाय बिदि औ
खानाय ओं दा जों बेबायदिनो साफा खालामनानै लाबाय साम'खौ बेनिफ्राय सबायजों होनदों नालाय जों सबायजों जानोब्ला जों सबबायखौ सिगाङावनो रुग्रोनानै लागोन सबायखौ रुग्रोनानै लाबाय रुग्रोनानै लानानै जेब्लानाखि सबाइाया जेनेबा मोनबाय बा रुइबाय होनबा जों बेखौ सानानै लाबाय सबायखौहाय सिगाङावहाय बेनिफ्राय जोङो मा खालामबाय बे साम'खौ एवनो सै आरोखि जेनेबा
औ औ
होनानै जेनेबा थाव मस्ला बेजोंहाय मोजाङै एवनोसै साम'खौहाय साम'खौ मोजाङै एवनानै
बेवहायबो मोनसे खारै होयो नामाथाय सबयावहाय आं बेखौ खौ मोनथिला आरोखि बांद्राय
खारै होयो नोंथां औ खारैजोंबो जाजायो आरो औ
सबाया रुइनो थाखाय बाहाय बांद्राय होआगोन आरोखि माने उम गुरै जानो थाखाय ना
औ औ नंगौ
उम दा सब माने साम'खौ एवग्रोनोसै एवनानै बिदिनो बेयावनो जेनेबा मसला मसलिबो होयो जेनेबा गोथाव जानाय बायदि म मस्ला मस्लिबो होखाबाय एवनायावनो सोरबा सोरबा सामब्राम पियास बा सामब्राम गुफुर बेबायदिनो एसे मोजाङै एवखांबा बे रुनानै लाखानाय बे सबाय खौहाय होसनबाय उम बेबायदि सङो आरोखि आरो खायसे खायसे एवनायावहाय जेनेबा मस्लाखौ होआब्ला जेब्लानाखि ओंख्रिया ग्लाब ग्लाब गोदौवो जेनेबा बा सबाय होसननानै होमबाबो मस्लाखौ होबाय आरोखि
औ
हालदै हालदै होनायनि सिस्टेमाबो बिदिनो सोरबानाखि सबाय रुनाय नायावनो एसे होखाबाय आरो नङाबा ओंख्रि ग्लाब ग्लाब गोदौनाय समावहाय होबाय उम संख्रिखौबो जेनेबा नांगौ टाइमाव होबाय बेबायदिनो जोङो नांगौ नांगौ टाइमाव होबाय आरो बेबायदिनो गोथाव जानो थाखाय जों दुन्दिया मोननाय समावहाय दुन्दिया होबाय मोननोसै नो सै समावहाय आरो दुनदिया मोनै समावहाय जों जे जेब्लानाखि गंगार दुन्दियाफोर मोनोना बेबायदि समावहाय जों गंगार दुन्दिया होबाय गंगार दुन्दिया होयोबा माने गोथाव जायो होननानै बेबो होनसोलायोना माखौ सबाय ओंख्रिखौ बेबायदिनो उम बेबायदिनो सबाइ ओंख्रिखौ सबायजों साम'जों ओंख्रिखौ बेबायदिनो सङो आरोखि ओरैनोथ' जों जोंनियावहाय साम'खौ एवनानैबो जायो आरो
औ औ
जेनेबा उम बिखंङैनो एवनानैबो जायो आरोखि
बायदिसिनादोबो जाजायो आरो साम'खौ औ
उम
जेरैहाय जोंनि आरो बर'नो औ औ बर'नि ओंख्रि होनबलाबा औ औ औ
बेनिफ्राय एवनाय जानाय आरिया एसे खम दे होमबा समायबो जाबायना
औ नोंथां बिदिब्ला जोंनि समाबो जाना फैबाय आं नोंथांनिफ्राय बायदिसिना मोन मिथिनानै जोबोद मोजां मोनबाय नोंथांनाय गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ औ दे होमबा औ